नोंथां
नोंथां ओं खोनादों ना हेल'?
औ खोनादों नोंथां।
ओ होमबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायल
औ जागोन दे औ बुंलाय।
ओ आंङो माने दहाय होनदोंमोन जे नोंथाङाथ' हस पितालाव थाबाय होनदोंमोन ओमफ्राय ओ बेयाव मा मा सोलोंनो मोनखो माबादि पिरिेन्सखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ओ एसे खोन्थानाहोलाय।
औ जागोन दे औ।
उम।
बिदिब्ला आंथ' हस्टेलाव थानाय होनबाथ' आङो जेनेबा आं जेब्ला डिग्रि फरायगासिनो दंमोन आरो आङो मास्टार दिडिग्रि फरायगासिनो दंमोन अब्ला आङो थादों आरोना हस्टेलाव।
उम।
ओ आङो इदिनो बारा गोबाव थानाय जाया आमफ्राय इदिनो जोङो एसे थादों आरोना जायखिजाया ओम दा जोङो हस्टेलाव थानायनिफ्राय जों मा मा सोलोंनो मोनखो होनना बुङोब्ला, ओ जोङो हस तेलनिफ्राय जोङो बुहुत गोबां जों गियान मोननो हायो आरोना जों गियान, नलेज बिनो गोबां एक्सपेरियेन्स मोननो हायो। थ' जोङो दा सोलोंनाय हिसाबै दङ जोंना आ ओ जोङो गिबियावनो सोलोंनो हायो मा जेब्ला जोङो जों हस्टेल थायोना जों न'निफ्राय गोजानाव जेनेबा जों हस्टेलाव हारसिं थाहैयो। अब्ला जोङो लोगोफोरजों बा गुबुन मानसिफोरजों जोङो माबोरै हाय गोरोबना थानो हायो माबोरैहाय बिसोरजों गोरोबनांगौ आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन हारिनि रावफोर ओ जेरैहाय जोंना गुबुन गुबुन हारि राव फोरथायो बिदिनो जोंना एसामिस, हिन्दी, इंगलिस बा माबामोनसे जों हा बेनि रावफोरखौ जोङो बिसोरनिफ्राय जोङो सिखायनो हायो आर ना। आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ गावखौनो माबोरैहाय माने गुबुन जायगायाव थांनानै जों हारसिङै माबोरैहाय गावखौनो डेभलप खालामनो हायो, माबोरैहाय जों टाइम टेबोलफोरखौ जों मिलायनो हायो ओ आरो बिदिनो जोङो ओ गुबु माने जोङो बिदिनो बुहुथ गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो आरोना। आरो जों बिदिनो एक्सपिरियेन्स बा होननाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने बिदिनो जोङो लोगोफोरजों बेरायनानै बिदिनो जोङो लो लोगोफोरजों ज' ज' थालायनानै बेरायलायनानै बिदिनो जोङो बुहुद माने जोङो मेम'रिस थालांङो आरोना जों हस्टेल थानायबो ओ
ओम।
बा आरो बिदिनो जोंना ओम हस्टेलाव थानायाव जोङो जोङो इदिनो माने गोबां बिदिनो जोङो सिखायनो हायो आरो। नोंथाङा औ नोंथाङाथ' नोंथां-नोंथाङाबो थाबाय जानो हागौ हस्टेलफ्राव? औ। औ नोंथाङा होमबा नोंथाङा मा मा सिखायनो हाखो माबायदि एक्सपिरियेन्स मोननो हाखो, नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ हागोन नोंथां हस्टेल होम्बा आंथ' सिगां इदिनो हायार सेकेण्डारिनिफ्रायनो थादों मास्टारसिम आङो माने हस्टेल होनोबा माने गावनि न' बायदियानो आरो माने सेकेण्ड न' बायदि। ओ जों बे हस्टेलनिफ्रायबो ओ गोबां सोलोंनो मोनो जेरैहाय जों गिबियावनो बुंसै हस्टेलावथ' सामफ्राम ओ दालि आलु जायो ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय जोङो माखासे न'नि ओंखाम माबाफोरखौ माने जों रेसपेक्ट बेेलु होनो मोनथियो आरो माने ओंखामा मा बुस्थु माने बेखौबो जोङो मोनो आरो लोगोसे जोङो माने हस्टेलाव जों थाबा गोबां बुरजा मोननो हानाय जायो। लोगोसे गावनि गावनि जाथिनि गावनि हारिनि मानसिजों लोगोसे जों गोबां ओ हारिनि लोगोफोर मोननो हायो। जों नि गेजेरजों जोङो बायदिसिना बुहुत बिसोरनि हारिमु कालचारनि बागै जों जोबोर माने मा माखासे सोलोंनो मोनो माखासे रायज्लायलायनाय आरो जों जेब्ला हस्टेलाव ओ फांसनफोर जाग्लां अब्ला माने जोङो बिसिनि हारिमुनि मोसानाय बिदिनो बायदि गो बां बायदि बिथिंनि सोमोन्दै जोङो मिथिलायोमोन आरो बिनि गे जेरजों जों ओ रानलायलायनानैबो लानो हायो आरो जोङो लोगोसे हस्टेलाव थायोबा जों माखासे ओ जेरै लाइफआव ओ रुल्स रेगुलेसन बिदिनो माखासे मेइटइेन खालामनानै थानो गोनां जायो जों बिनिफ्रायबो माने गावखौ बुहुत इमप्रुभ खालामनो हायो आरो जों माखासे टाइम बाय टाइम बिदिनो टाइम मथे जानानै टाइम मथे साहा लोंनानै बिदिनो थटाइम मथे क्लासाव थांनानै टाइम मथे फैफिननानै आरो जोंनाथ' हस्टेलाव माने सिगां ओ बो जमाबो लायो नालाय बिदिनो टाइम मथे जमा होनानै टाइम मथे फरायनानै माने गोबां माने ओ बुहुद एक्सपिरियेन्स मोनो आरो आंहा हस्टेलाव थानानै आरो जोङो बेजों लोगोसे साइद साइदनो माने बहुत टेलेन्ट माने ओ माखासे सोलोंनो मोनो आरो ना माने बेयावथ' हस्टेलावथ' गोबां रोखोमनि मानसि सुबुंफोर फैयो माने जों माने बिनि केरेक्टार बिनि केरेक्टार माने सेयार खालामलायनायबा मोजां खौ लानाय लालायलायनोनो हायो आरो मान जोङो बुहुत रोखोमनि मानसि लोगो मोनो नालाय जों बुहुद सोलोंनोमोन आरोना बिनिफ्रायबो बिनिफ्रायबो आरो माखासे बुस्थु फिसा फिसौखौनो माने ओ जोङो खथा मोनसेयाथ' सानै साथाम थायो जेब्ला जों फिसा बुस्थु बायनानै लाब्लाबो जों शयार खालामनानै जानो गोनां जायो आरो हस्टेलाव बिनिफ्रायबो जों ओ बिनिफ्रायबो मिथियो माने जोङो ओ जेरै न'खरावबोसो बिदिनो ओंखामफोर जाबा माने बयनिबो रानलायलायनानै जानांगौ मानांगौ बेनिफ्रायनो माने जों माखासे सोलोंनो मोनो आरो
औ
टेल होनबा जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जेब्ला जोङो जोङो माने बिदिनो थायै थायै बिसोरजों माने हस्टेल नि मानसिफोरजों माने बन्डिंआ जबोर स्ट्रं जायो आरो ना ओ जेरैहाय न'नि बायदि फिल खालामो आरो ना जाय हस्टेलनि मानसिफोर माने बेयावनो थानाय बेयावनो जानाय ज' ज' बिदिनो फरायनाय माने फुरा न'नि बायदि फिल खालामो आरो जेरैहाय जोङो न'आव फैबाथाय हस्टेलाव गोसोखाङो मा हस्टेलाव थांबाथाय न'खौ गोसोखाङो बिदि जानानै थायो आरो उनावहाय।
औ
ओम आरो जोङो बिनि अनगाबो माखासे ओ जेरैहाय ओ माखासे ओ माने बिनि हस्टेलनि माखासे रुल्सफोरा माने जोंनि लाइफआव माने गोबां बिथिङाव खामानिबो होयो आरोना जोङो औ नोंथां बेसेबांआनो। आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो नामा।
नोंथाङा जिखिनि बुंलांबाय बेखिनियानो। नंगौथारानो नोंथाङा सारखौनो बुंदों आरो जोङो हस्टेलाव थानानै जोङो माखायसे ओ जों अपरसुनिटिबो मोननो हायो आरोना जों जेरैहाय लोगोफोरा माने जोङो बुहुत बिदिनो गोरों गोरों लोगोफोर थायो नङा होमबा थह जों बेफोरनि गोरों गोरों लोगोफोरनिफ्राय माने गुबुन गुबुन जायगानि लोगोफोर फैनानै बाय बै जायगानि जोङो बिसोरनि ओनसोलनि बा थासारिफोरखौ जों हमनो थथिनो मोनो। आरो बेजोंनो लोगोसे बै लोगोआ जिहेतु बिसोरनि ओनसोलाव माबाफोर अपरसुनिटि माबाफोर जब फोरनि माफोर ओंखारदों नामा। माबा मोनसे बेफोरखौबो माने जोंङ एसे माने बुहुत मिथिनो हायो आरो ना
नंगौ नोंथां आरो जों लोगोसे मा्लाबा सोरबा सासे दुखु जायोब्ला माने बुहुत बुरजा नायफैग्रा थागोन आरो।
औ औ।
आरो सोरबा सासे लोमजादोंबा माने बे बे डाक्टर लांनाय मानायफ्रावबो लोगो मोनगोन आरो जेब्ला जों रूमफोराव थाबा जों खाथियाव थाबाबो रावबो नायफैया। हस्टेलाव थाब्ला माने बयबो गासिबो ज' ज' थानानै नायफैजोबो बिदि लोगो मोनो आरो।
औ औ।
गनोथा
औ नोंथाङा हस्टेलाव थानानै माबा मोनसेफोर खहाफोर जानायफोर मोनदों नामा नोंथाङा खसे बुंनो हागोन नामा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हस्टेलाव थाबाथ' आं खहा जानाय जेबो मोना बास बेखौल' मोनो जानाय जानाया माने बेसेबां जानो हाया आरोना सामफ्रामबो आलि दालु आलु दालि बेफोरल' जायो नालाय जानो हाया बेयाव एसे देहाया माबा जायो आरो एसे खमजर मोनो आरो अब्लाबो माने लोगोफोरखौ नुबानो स्ट्रं जाफिनो आरो इजि जायो आरो हस्टेलाव माने जानाय नि थाखाय थांबायो खिन्थु लोगोफोरनि थाखाय थां लुबैयो बिदि जानानै होयो आरो
औ नोंगौ
उम।
नोंथाङा एसे नोंसोरनि जेनेबोा थांनाय थानाय हस्टेल बे थानाय हस्टेलनि बागै एसे फमोनो हागोन नामा माबायदिमोन हस्टेला जेनेबा बिनि बिल्डिंफोरा माबायदिमोन थासारिफोरा माबायदिमोन गरमफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन नोंथां जोंना सिगाङाव जोंना हस्टेलाव माने मोननै दं आरो मोनसे आर सि सि मोनसे आसाम टाइप माने मोननैबो ज खारो
औ
बे आसाम टाइपआ सिम जोंना आसाम टाइपआव बिदिनो मोनसे खथायाव साब्रै दोनो आर ना आसाम टाइपाव ओमफ्राय मोनसे खथायाव सयजनसिम दङ ओमफ्राय आर सि सि आवबेबा सा साथाम अबेबा सानो इदि दोन आरो ओमफ्राय बे आर सि सि आव थाब्ला माने बुहुत गरम आरो आङो फार्स्ट थ माने आसाम थाइबा मोन्दोंमोन ओमफ्राय बनि उनावहाय आर सि सि आव मोनफैदों आरो ओमफफ्राय जेब्ला जोङो गरम बोथोर माने बहुत गरम जायो आरोोना ओमफ्राय बे समाव जो ब सिाव दै लानानै गावनि रुम सिदा सिदायाव दै लुना लाहयोमोन आरो गाव गावनि सिदा सिदा नो थांखांनानै बाल्थिंफ्राय गोजौआव रोगा रोगानानै ओमफ्राय बिदि खालामनाय माने रुमा एसे थाब गुसु जायो आरो
औ औ
जों बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो जोंनि हस्टेलाव ओ थाइजौ दंफां दं। माखासे फिथाइफोरनि दंफांबो दं। बैग्रि दं थाइजौ दं ओमफफ्राय जोंङो बे थाइजौ दंफाङाव जोंङो गाखोनानै फिथाइखौ हानना जायोमोन आरो जों गाखोनो मोनामोनबाबो जों गाखो गोखुमानानै जायोमोन आरो थाइजौखौ गाखोग्राया ओमफ्राय आंबो गाखो गाखोयो आरो गाखोननायालाय ओमफ्राय मोनायावनो जोंङो हाननानै माबा आरो जोंङो से- गोहाय बालथिंब्रै बालथिंबा हानखादोंमोन खेबसेनो ओमफ्राय बे आसार बानायगुलायदों आरोना जोंङो। ओ जो- टाइमाव आसार बानायनानै जों न'आव लाबोलायदों ओमफ्राय बे समाव दिदिजों जों जे हस्टे- ओसोलनि नायग्रा ओंखाम संग्रा बेजों नुनानै जों थिगसे रायजाखांखाबाय आरो खनसे।
आथसा
उम ओमफ्राय जों बिदिनो हस्टेलाव थानानै ज' ज' बिदिनो आबदा मारियोमोन आरोना बिदिनो रायलायलायो आरोना ओमफ्राय। ओ मालाबा बाहेराव सेन्देल ज' नुबाथाय बिदिनो नायफैयो आरो ओमफ्राय जोंङो सेस- थाखुमाजोबना थायोमोन आरो बैसां सिङाव सोरबा बाग्सु खनायाव थायोहा ओमफ्राय अब्लाबो जोंङो इदियावनो मालाबा सेन्देलावबो हमजायो ओमफ्राय उनावहाय जोंङो जों जेब्ला जायनि रुमा राय्लायनो थांदों बेयाव जोङो थांबाथाय सेन्देलखौ उनावहाय माने सोखुमानो रोंनायबो जादों आरो।
औ औ औ
बिदिनो गोबां माने मेम'रिस थालांबाय आरो ना हस्टेलनि। माने बांसिन आंङो जेब्ला मा होनो नैबे नै बेनिफ्राय सिगांनि माने मास्टार आरो डिग्रिनि हस्टेलाव माने बुहुत दिफारेन्ट मोनदों आरो ना। ओ जोंङो ओ मास्टार माने गोबां माने गेलेनायनि बिथिंनिफ्राय आङो सोलोंनो मोनदों आरो जेब्ला भारसिटि जादोंमोन अब्ला बेयाव आङो ओ भलिबल बास्केट बल, क्रिकेट बेफोरखौ माने फुटबल माने बुहुत गेलेनो सोलोंनो मोन्दों आरो हस्टेलाव थानानै माने। हस्टेलनिफ्रायनो माने पार्टिसिपेट खालामो नालाय बेनिफ्रायनो माने बुहुत सोलोंनो मोन्दों आरो जोंङो माबायावबो ओ कालसार रेलि कालसारावबो जोङो माने बुहुद सोलोंनो मोनो आरो जेरैहाय ओ वेस्टार्न करास खन्नाय आसामिस करास खन्नाय आरो हस्टेलनिफ्राय मोसानाय पार्टिसिपेट खालामनाय बेफोरो माने हस्टेलनिफ्राय जों बुहुत सोलोंनो मोनबोदों आरो आरो माखासे बिदिनो मानसिफोरजों रायलायनाय बायदि स्किलफोर आरो माने बेलेगखौ नुनानै बिदिनो माने मटिभेट बिदिनो मोननाय बायदिफोर बुहुद सोलोंनो मोनदों आरो
औ औ नोंगौ नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ
जोंना समा जानानै फैबाय उनाव रायलायफिनसै खोमा। उम दे।
दे बिदिब्ला
एबारसो